हेल'।
नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ आङो फ्रि दङ नोंथां नोंथाङा। ओ बुंदो आंखौ फन खालामनायनि जाहोन नामामोन?
औ। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सोलाबगोन नामा?
औ सोलाबगोन नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन बुंदो?
आङो बर'फोरनि जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ खौ फन खालामनाय जादों।
औ दे बिदिब्ला सावराय जागोन।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बर'फोरा माबोरै गावनि गाननाय जोमनाय द दख'ना बा गामसा जिफोरखौ माबोरै दायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन जोङो बर'फोरा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ माबायदि दानानै गानो होनना बुङो ब्ला जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बे जोंनि जिखौ जोङो गावनो दानानै लुनानै गानबोदों नङा होमब्ला
औ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गो गोदो गोदाय आबै आबौमोना जोंहा बे इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेहाय इन्दि एम्फौनो जोङो बिलाइखौ जाहोनानै फेदेरो फेदेरनानैहाय जोङो बेयो जेब्ला देरगोन अब्ला बे फिथोब महराव ओम जोनोम जागोन ना नोंथां
औ नोंथां
फिथोब महराव जोनोम जानायखौ जोङो बेनि एम्फौखौ जोङो सुबुं माहारि हारिया जाहायो आरो बे फिथोबखौ जोंहा थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुननाय जायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो बे थावख्रि लुनाय लुनानै दिहुननाय खुन्दुंजों जोङो जि सोंनानै जोंङो ओ बायदि बायदि जेरै जोंनि दखना गामसा फालि आर'नाइ बाय दि बायदि जोङो दानानै ओ गानोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
जोङो जोंहा बे इन्दि जिनिफ्राय जोङो गुफ गुफुर गुफुर गाबावहाय जोङो खुन्दुंखौ मोननो हायो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोंहा गुबुन गुबुन रं बा गाब होनो थाखाय जोंहा मिथिंगायावनो मोनो ननाय बायदिसिना बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा देग्लिनानै बेवहाय जोंङो जा जोंनो जि गाब नांगौ बा रं नांगौ बेखौ जोङो दिहुननानै लायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
खौ जोङो ओ गिबियावनो खुन्दुंफोरखौ गाबहोग्रोना लानानै जोङो बेखौ ओ थुन गोन आरोना थुब ओ बबिनावहाय थुनगोन थुननानै जोङो बेखौहाय जिखौ सोंगोन आरोना नोंथां जोङो जोंनो जै खाननांगौ एस जे जोङो जखानि लानानै गोलावै जोङो सोंनाय जागोन सोंनानै बेखौ जोङो ओ ओ जेरै ओ जोंहा थोरगोन ना थोर नानै जों बेखौ साल खुन्थायावहाय ओ दैखांनाय जागोन आरो ना नोंथां
औ नोंथां
बेयावहाय जोंनो नांगोन साल मखुन्था थंब्रै आरो गान्दै नांगोन जोंनो थनै ओरो बेबायदिनो माखु नां गोन ओ नो नांगोन आरो जोंनो रासो नांगोन नङा होमब्ला नों
औ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो जोंनो आरो आगर एरनो थाखाय गनस्रिफोर नांगौ जागोन ओ बेबायदिनो जोङो
दायो आरोना नोंथां आरो दानो थाखाय जोङो मुस्रायावहाय खुन्दुंखौ थुनना लानानै बेजोंनो जोङो दानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ बेबायदिनो दायो ना गु गुबुन रोखोमै दायो। बेबायदिखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायदो।
औ हागोन नोंथां। जोंनि बेथिंजाय बेबायदि ओ एम्फौ लानानै बिनिफ्राय फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनायखौ बानायनानै जि दानायखौ आथिखालाव नुला आरोना नोंथां, जोंनिया बेयाव बाजारनिफ्राय जि खुन्दुं मोनो बेफोरखौसो दानाय जायो
औ नोंगौ
जेरै बे खुन्दुंफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै पलिस्टार म प्राइस फाखुवा
औ नंगौ
माथा होनाय माथा होनो थाखाय माइरंखौ ओंखाम महराव संनानै लाग्रोनानै बिनि उनाव खुन्दुंखौ बेजों ओ संनाय जायो बेबायदियैनो माथा होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
बिनि उनाव नोंथाङानो बुंखाबाय जे जि दानो थाखाय जोंनो गोबां गोबां आगजुफोरनि गोनां जायो जेरै- सालखुन्था ओ थाथ गान्दै
नोंगौ
बेफोरनि बिनिफ्राय खुन्दुंखौ थुननो थाखाय जोंनो ओ सफ्ला बा मुस्रा जेन्थेर आरो सोर खिनि गोनां जायो।
नांगौनो
बेनि गेजेरजों जोङो खुन्दुंखौ थुननानै लानाय जायो।
औ नंगौ
खुन्दुंखौ थुनखांनायनि। उनाव जोङो सोंनो थाखाय जायगानि गोनांथि जायो। जायगाखौ जोंनो गुवार बा एसे एसे गोलाव लांदां जायगा लानाय जायो मानो होनोब्ला जाय गया मोजां नङाब्ला खुन्दुंफोरा नांथारनानै जाहाथे ज'वा बिनि थाखाय जायगाखौ एसे मोजांखौ लानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बिनिफ्राय दख'ना सोंनो थाखायथ' जोंनो जायगाखौ एसे गुवारा आरो गोलाव नांगौ नालाय गिबियावनो दख'नाखौ सोंनो थाखाय बेसेबां जखानि नांगौ बेखौ सुनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नंगौ
ओ हरै जिं आरो हरै जोबथारनाय जिङाव खुन्था दोननानै लानाय जायो।
औ नंगौ
ओफ्रायनो थुनखानानै लानाय जि खुन्दुं बेखौ फ्रेमाव सोनानै लानाय जायो बेनिफ्राय खुन्दुंखौ सोंनाय जायो आरोना बे घुन्टानिफ्राय बै घुन्टासिम
औ
खुन्दुंखौ सोंखांनायनि उनाव द बालेब बा गनसा बेफोरनि गेजेरजों दख'नानानायनि महरखौ सोनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव सोंखांनायनि उनाव ओ उनदख'नाखौ खायनो थाखाय रासो आरो खायथा लोगोसे गनसानि गोनांथि जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बिनि उनाव बे रासिनि गुदुङाव खायथानि मददजों खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे सोबोनाय जायो।
गान्दैयाव खुन्दुंखौ जाहाथे गोरा जानायनि फाननानै गान्दैनि सि जिं जिंआव खुन्थाजों दोनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
सोंखांनाय दख'ना, दख'ना सोंनायाव जि जखा लादोंमोन बे जखाजों ओ हाग्रानि बिलाइ थुलुंसि, बा लेवा बेफोरबायदि बिलाइखौ खानानै दख'नानि जिङाव जि गुस्थि थायो बेयाव गाब होनाय जायो। जाहाथे दख'नाया ओ बबेनिफ्राय बबेसिम गांसे बेखौ मिन्थिनायनि थाखाय
औ
बेनि उनाव दखनाखौ खानजंजों खाननाय जायो खानखांनायनि उनाव बिखौ गान्दैयाव ओ खिलाबारिनि हेफाजाबजों फानलांबाय थानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो,
औ बेनि उनाव ओ फानखांनानै जेब्ला दख'ना सोंनाया जायो अब्ला जों बेखौ नो खननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो,
नोखौ जोङो ओ औवानिनो हासुंजों खननाय जायो, बेखौ खननो थाखाय जोंनो गनसानि गोनांथि जायो आरोना बेबायदियैनो खुन्दुं दोंसेयाव नो मोनसे बेफोरबायदि खनलांबाय थायो,
औ नंगौ
औ बेनि उनाव खनखांनायनि उनाव ओं जों जिखौ सालखुन्थायाव ओ जि दानो थाखाय थियारि खालामनाय जायो।
औ नंगौ थिग बेफोरबायदियैनो औ,
थाद‌ ओ‌ थादावोद रासो होसोनानै बिनि उनाव जि, खौ दानाय जायो।
औ नंगौ जोंहा बिदिनो जि जि दानायनि बेलायाव जोंहा जोंनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना आगरखौ जों ओं गावनि आखाइजोंनो एरनानै लायो नङा होमबा नोंथां? नोथां आङो मोननैसो आं मिन्थिनाय आगरफोरनि मुंखौ ओ बुंना होनि नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा आगर गुबै आगर गुबै होनना बुङोब्लाथ' जोंनि ओ दख'नायाव बेयो जोंनि मुंदांखा दखना नङा होमबा? औ बेनो गोमो खालार गोमो गाबनि जायो जोंहा आरो बेबायदि बिदिनो जेरै ओ जोंहा हाजो आगर फारौ मेगन दाउसा मोख्रै आरो बिदिनो ग'राय आसुगुर दाउ फेन्द दा थिग बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा रेगे रेगां बेफोरबायदि आरो आर'नाइ बे आर'नाइ आग'राबोथ' जोंहा जोबोर मुंदांखा नङा होमबा? बि आरनाय खौ जोंहा लानानैनो जोंनि हारिया गोग्गानो हायो नङा होमब्ला
औ नोंथां औ।
बेखौ जोङो लानानै बायदिसिना मेल मिथिं दावथिंफोराव जोङो गेदेर गेदेर मानसिनो जों बेखौ मान होयो समान होयो बे बेबायदिनो जोंहा बायदिसिना बैसागु फोरबो मागो मागो फोरबो बेफोराव जोंहा बेखौ लानानै जोङो जानजि खालाम खााफ्रायो फावरि खायो जों बेबायदिनो गोदोनायाव लानानै जोंहा मोसायो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा गामसा बा गस्ला आरो हौवाफोरनि गामसा गस्ला बेफोराव एरनायनि अनगायैबो जोंहा जोंनि दखनाफोरावबो आरनाइ आगर एरनायखौ नुयो। आरोना नोंथां आरो बे आरनाइ आगरखौ दानिया जोंहा जोंनि नफोरावबो एरनानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ नोंथां।
जोंनि
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थनोसै नामा
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे बिदिब्ला
औ